अ हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा दालाय मा खालामगासिनो दं
आङो दायो ओरैनो नै जिरायनानै दङ। नोंथां औ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं दालाय?
औ आंबो नै ओरैनो दंफां सेरायावनो जिरायनानै दं। ओ ओ होनबा नोंथां दिनै जोङो सोलोंथाइ माने जोंनि बर' समाजनि सोलोंथाइ दा जौगालांनायफोरनि माने सायाव बा गोदोहाय माबायदिमोन बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां औ नोंथाङा एसे औ नोंथाङानो एसे गिबियाव फोरमायग्रो लांना होदो दे।
औ जागोन नोंथां दायो आङो जेनेबा फोरमायनांसै जेनबा गोदोनिफ्रायहाय जेनबा दासिमाव जोंनि सोलोंथाइ लानाया माब सोलायबोखो जेनबा जोंनि बर' समाजावहाय बेफोरखौ एसे आङो फोरमायनानै होनोसै नोंथां जेनेबा आं मिथिनायखौ आरो औ दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनि समावहाय बिदिनो बांद्राय गोबाङै जोङो सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनामोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हाखायामोन नालाय जोंनि बर' समाजावहाय जेनेबा सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोंहा गोबां रांखावरिनि गोनांथि जायोमोन बै समावहाय जोंहा रांखावरिनि माबायावबो जाहा गोग्लैसोनायमोन आरो जेनेबा रांखावरियावबो बर'फोरा बिदिनो बांद्राय बेफोरबायदिनो रांखावरि खामायनायाव जोंहा गोसो होआमोन माने जोंहा बांद्राय गोसो होआमोन माने बेफोरखौ माने जों इमपर इमपरटेन सानामोन आरो गोदोनि समावहाय सोलोंथाइखौहाय नाथाय जोंहा समजों लोगोसे माने सोलोंथाइ लानायाबो जोंहा सोलायबोबाय आरो जेनेबा दा बेफोरबायदिनो जोंहा मोजां मोजां सोलोंथाय लानायफोरखौ जों नुनो मोनसै जेनबा गोदोनि समावहायथ' जोंहा जेनबा स्कुल फरायसालिफोरबो गैयामोन नालाय जेनबा खाथि खालायाव गैयामोन नालाय जेनबा गोजान गोजान दाब दाब जायगायाव थानायखौ जों नुनो मोनोमोन जेरै बिसोरो जेनबा हान्थिनो बिसिमाव फरायसालियाव जोङो फरायहैनो थाखाय बिदिनो दालां गैया जेनेबा दैमाफोर बारनो थाखाय मा माब्लाबाफोर दैफोर देरोबा जोंहा बारलांनो थाखाय जोङो दलं मोजां गैया दा बेफोरबायदियावबो जों एसे थाबथानानै थायोमोन आरो नाथाय दानि समावथ' जोंहा गोबां दालांफोर जेनबा दैमा दैसा बारलांनो थाखायबो दालांफोर थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनि समावहाय थाबायनानैनो हान्थि हान्थिनांगौ जायोमोन आरो जेसेबांखि गोजान जाया मानो फरायसालिया जेनबा थाबायनानै थांथारनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि समावथ' माने गारि मथर गैयामोन नालाय जेन'बा साइकेलफोरबो बांद्रायथ' गैयामोन माने जोङो बाइ नानै लानो हायामोन आरो बै समावहाय माने जोंहा एसे रांखावरियाव ओ एसे गोग्लैसोनाय माबामोन नालाय। थिग बिदिनो ओं। जों माने खामानि दामानिफोर मावोब्लाबो माने जोङो सावरि बादालियैसो मावोमोन आरो। दा बिनि थाखायनो मानि जोंहा रांखावरियाव बारा बिदिनो माबा गैयामोन। दा बेनिखायनो जोङो दा सोलोंथाइ लानायाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोबाय। दा जोंहा गोबां मोजां मोजां फरायसालिफोर ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय जेरै डाइमन स्कुल जेन'बा बेफोरबायदिनो इउ एन एकाडेमि बिदिनो गोबां जोंहा प्राइभेट स्कुलफोर खुलिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो। दा बैफोरावहाय माने दानि ओ गथ'फोराहाय माने मो जाङै सोलोंथाइ लानो हायो आरो दा उम दा गोदोनि समावथ' जोंहा बांद्राय सोलोंथाइ लानाय होनोबा बिदिनो ओइद नाइन तेन बेफोरबायदिखौ जोंहा बेफोरबायदिसिम लानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो। जेन'बा बिदिनो गोदोनि समावथ' बि ए एम ए फरायलायनोबोथ' हायामोन ना लाय जेनोबा फरायनो गोसो जायोब्लाबो खायफा खायफा बेफोरबायदिनो जोंहा रांखावरिनि बेलायावहाय जोङो रांखावरिखौ साननांगौ जानानै फैयोमोन। जेनोबा बिदिनो जोंहा फरायनाय देरलांनाय लैजों लोगोसे रांखावरियाबो गोनांथि जालाङो नालाय
आरो बै समावहाय जोंहा थाइसे थाइनैयानो गोबां रां जायोमोन आरो एसे एनैयानो जेनेबा। गोदोनि समावहाय बिनो गोबां रांमोन आरो दानि दिनावथ' आरो जोंहा एक्स' दुइस' थ' जेबो नङानो बेफोरथ' होनजायो आरो गोदोनि समावहाय थाइसे थाइनैजों समानसो जाहैबाय
दा जेनोबा जोङो दायो जोंनि गामि ओनसोल फोराव माने गोबां सोलोंथाइ लानायफोरखौ जों नुनो मोनसै जेनेबा बि ए एम ए नखरफ्रोमबो जोङो थानायखौ नुनो मोन सै आरो, जेनोबा बेफोरबादिनो बेनि अनगायैबो जोङो मोजां मोजां फारसेन लानानै जेनो बा मोजां मोजां आयदायावहाय फरायनानै जोङो गोबां सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो।
दा जोंहा फरायनायजों लोगोसे जोङो फरायनायखौल' बुङोबाबो जानाय नङा मानो होनबा जोंहा सोदों सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बेफोरबायदि माखासे सोलोंथाइफोरखौ जों लालांनांगोन आरो जे नोबा बिदिनो बाहेरा गियानफोरखौबो जों लालांनांगोन ओ जोङो सोलोंथाइजोंल' ओ माबा जानो हायो बे नङा आरो माने जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायफोरखौबो लांफानो नांगौ आरो देनोबा जोंहा देहाफोरनि थाखायबो। बेफोरबादि आरो दा नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? नोंथां जेनेबा सोलोंथाइनि बागै।
आ गिबियावनो जोङो बुङोबा गो दो जोंनि बर समाजाव बुङोबाथ' गोबां गोग्लैसोनायमोन सोलोंथाइनि सायाव जेरै जों बुङोबा ओ जौसे जौखोन्दोआवनो जोङो जि खोन्दोआबो जोंनि बर' समाजाव माने इदि सोलोंथाइ लासोनाय गैयामोन माने जि खोन्दोसोबांबो जोंनि बर' समाज सोलोंथाइ लानाय गैयामोन माने बिदिनो गोबां खममोन ओ बिदिनो खायफा खायफा गामियावसो सासे सानै नखराव जोङो सोलोंथाइ एसे गोनांखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन जायफोरा जोंनि फोरोंगिरि जानानै जोंखौनो दा फोरोंबोनाय नुनो मोननाय जायो। बेनो गोदोनि समाव औ बुङोबा इदि जोङो माने जोंनि बिमा बिफाखौ जोङो जोंनि बिमा जोंनि आबै आबौ होननांसिगोन आं जों नि आबै आबौमोनहा माने गावनि फिसाला बिसोरबायदि बायदि बिदिखौ माने बोसोन होनो सोलोंथाइखौ लानानै जों जौगालांनो हायो बा बेफोरबायदि जोङो नुनो मोननाय जायामोन। जायफोरा जोंनि आबै आबौमोनहा बैसाग समाव जौ सेरेबजों गोदोना थायोमोन जों बेखौ नु खोनानो मोननाय जायो। जेराव जोंनि ओम माने गोदोनि सुबुंफोरा माने जौगाबोनायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो बिनि नि अनगायैबो जोङो बुङोबा जोंनि लामा दथा बा इदिनो दलां बायदि रोखोमनि माने गोबां खमिमोन माने खममोन बिदिनो जोङो दैमाफोर बारनो गोनां जायोमोन अबेबा थांनो गोनांबाथाय बिदिनो अबेबा बा दैलां बोथोरफोराव जोंहा बेफोर माने दैखौ बारनानै थांनो हायै जायोमोन एकजाम समफोराव थांनो हायै जायोमोन। बेखायनो जोंनि बर' समाजाव माने जि सोलोंथाइया बे फोरनि थाखायबो एसे खम बर' समाज माने बर' गामि गामि बेफोरखौ नुनो मोननानै माने खमखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो दाथ' इदि गोबां जौगाबोबाय दाथ' बिदि नुनो मोननाय जाला आरो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि गामि खाथि खालाफोराव जोङो स्कुल कलेज नुवामोन जाय गुबुन हारिफोर बेखौ गुबुन हारिफोरनि जायगाथिंसो जोङो माने सोलोंथाइ लानो थांनांगौ जायोमोन। जायफोरा गोबां गोजान गोजान जायगासिम माने हान्थिलांनो गोनां जायोमोन जायफोरनियाव आरो बिदिनो गोदो जोंनि बर' सुबुंफोराव माने रां रांखावरि गोबां खममोन नालाय बिदिनो गोबां जायगासिम दावगालांनो थाखाय रां जा नांगौ जायो मोन। बिनि बिनि खहानि बिनि माने रांखान्थियारि गैयिनि था खाय माने बे सोलोंथाइखौ जों लानो हायैखौबो नुनो मोननाय जायोमोन।
औ।
बिदिनो बुङोबा आरो स्कुलफोराव जोंनि गोदोहाय जोंनि बर' समाज माने बर' समा जाव जोंहा जोंनि माने आबै आबौमोननि बैसोनि समाजाव माने बिसोराहाय माने अकमिया सोदोबखौनो फरायनानै माने बिदिनो इसोर माने जोंनि बर' रावा गैयामोन होननानै बुंनांसिगोन। जोंनि बर' रावा गैयामोन औ बेफोरखौनो बेफोर बेफोरखौ फरायनायखौ जों खोनानो मोननाय जायोमोन गोदोहाय दाथो जों गोबां जौगा बोनाय नु ओम नुनो मोननाय जायो जाययाव जोंनि बर' रावा ओंखारबोबाय ओ जोंनि रावबो बर' राव ओंखारबोनानै दा जों बेखौनो सोलोंथाइ लानानै जोङो माने गिदिर गिदिर फराय लांनायखौ नुनो मोननाय जायो जायफोरा बिदिनो जोङो बर' रावजोंनोे आं मेट्रिक पास बा हायार सेकेण्डारि पास इदिनो बि ए पास खालामलांनाय बा बि एम ए बर'आव बर'खौ मेजर लानानै बिदिनो ओ फरायलांनाय एम ए बिए बिदि फरायलांनायखौ नुनो मोननाय जायो बा बिदिनो गिदिर गिदिर फराय नानै जोङो मास्टार जालांनाय बा बिदिनो गोबां साख्रि लालांनायखौ नुनो मोननाय जायो। जों गावनि बर' रावखौ लानानै दानि जुगाव आ गोदोहायथ' बिदि जोंनि बर' समाजाव बि दि नुनो मोननाय जायामोन गोबां खम जों गोदोहाय खोनानो मोननाय बायदिबाथ' जोंनि ओ जोंनि माने अकमिया रावजोंनो जोंनि ओ माने बर' समाजनि सुबुंफोरा फरायनानै माने फरायदोंमोन होननायखौ खोनानो मोननाय जायो। दा ओमफाय जोंनि माने दा जौगाबोनाय समाजाव जों बर' रावजोंनो माने गोबां इदिनो माने जौगानाय मोनबाय आ रो माने गोबां हेफाजाब मोनबोनाय जाबाय माने बर' रावजोंनो जोङो राव माने फरायनानै बा इदिनो बर' रावजोंनो ओ गासिखौबो लिरै मायै माने जौगाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा जोङो बर' बुङोबा गोदोहाय जोंनि बर' बर'फोरनि माने बिदिनो बर'फोराव जोङो बर' रावजों माने एकजाम माने गोबां इदिनो एकजामफोर लिरनो मोननाय जायामोन। इदिनो जेरै जोङो अब्बा ओ सोलों इन्टारभिउ होनगोन आं इखौ इन्टारभिउ हैनो थाङोबाथाय जोङो माने बर' रावजों लिरनो मोननाय जायामोन, जायखौ जों गोबां गुबुन हाल हा रिनि रावखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन। इसोरनि थानानै जोंनि गैयैखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन। जोङो बिदिनो ओ एक जामफोर हैनो गोनां जायोबा जोङो बेलेग रावजों बा जोङो अखमिया बा इंलिस रावजों जों एगजामखौ होनो गोनां जायोमोन दा इदि नुनो मोननाय जाला। दा इखौ जों गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। बिदिनो जों बर' रावाव माने गोबां जौगाबोबाय थिग बेबायदिनो जोङो गोदोहाय बर' हारिखौ माने जोङो बर' हारिखौ माने जों अखमियाजोंसो फरायबोनायखौ जों खोनानो मोननाय जायो आरो गिबियाव ओमफ्राय दा जोङो बर' रावजों माने फरायलांनानै जों गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा आरो बुङोबा जों खेला दुलाखौबो दा जोङो माने सोलोंथाइनि गेजेरजों लानांगौ नोंथाङा सैथो बाथ्रा बुंदों जों सोलोंथाइफोरखौबो जों खेला दुला लानि गेजेरजों लाफालांनांगौ, जेराव जों बेजोंबो ओ जौगालांनो हायो। जोंनि देहाफोराबो जोङो माने मोजाङै थायो जों माबानि खेला दुला लायोबाथाय, माने खेला दुला गेलेयोबाथाय जोंनि देहाफोराबो माने मोजां स्ट्रं जानानै थायो। थिग बेबायदिनो जों खेला दुलाखौ गेलेनांगौ ओ बा नोंथां जासिगोन नामा दोनैनि जोंनि बे सावरायनायखिनिया नोंथां?
औ जासिगोन दे नोंथां।
औ दे होमबा दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे।